अह हेल औ खाबायदा?
औ खोनादों ना?
औ खोनादों रायलायनो हासिगोन ना?
औ रायज्लायनो हासि गोन बिदिब्ला जोंनिया मा आयदानि सायाव रायलायगोन जों दायो नोंथाङा बुं ग्रोनो हागोन नामा!
औ माने जों दा बर' न'खराव माबायदि दाउ-अमा फिसिनानै न'खर दानो हायोना हाया बेनि सायाव रायलायनोसै।
औ जागोन दे नोंथां। औ बिदिब्ला औ नोंथाङानो बुंग्रोदो बेनि सायाव।
नों नावनो सोंगारनोसै आं।
औ
नोंस्रा न'खराव मा-मा जुनार फियो?
जोंहाथ' न'खराव नोंथां ओ दाउ, हांसो ओ आरो लोगोसे मोसौ, बोरमा आरो अमाबो फिसियो नोंथां। नोंथांमोननियाव मा-मा फिनाय जायो?
जोंनियावबो बिदिनो ओम न'खर दानायजों लोगोसे जुनारफोर लाफायो नालाय ना?
औ नंगौ नोंथां।
ओम
माने जुनार फिसिनाय, खौ औ जुनार फिसिनाया माने गोबां रोखोमावनो माने हेफाजाब होयो। बि बिदिनो समावबा माने रांखावरिनि बेलायावबो माने बबेबा समफोराव जोबोर माने,
उम उम ओम आंखाल समाव,
बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथांमोनहा न'आव ओ अमाबो फिसियो नङा होमबा नोंथां। नोंथांमोना न'आव अमानि थाखाय आदार बानायोना बे आदारखौ आदारावहाय मा मा होयो नों थां बेखौ खोन्थानो हागोन नामा? एसे
जोंहा माने बे अमानो, सम-सम माइरं रुना होयो, बे कन्ट्रलनि मोननाय माइरंखौ बिनि उनाव थास'यो रूयो आमफ्रायो।
औ
बे फिसा अमाफोरनो दाना होयो आरो माने बे भिटामिन दा थाब देर
औ नंगौ नोंथां औ। बेनिफ्राय मोसौनि थाखाय मा होयो नोंथां?
मोसौआथ' जोंना फोथार दं नालाय गामिनि गामि खानाय जायो आरो हगारनायबो जाया, खानाय जायो। दुब्लियावनो
औ जोबोर मोजां नोंथां। आमफ्राय बेनि आमफ्राय दाउफोरनि थाखाय मा होयो नोंथां?
दाउआ बांद्राय लानायबो जाया जोंहा माने, जिखिनि बिमा मानै, माथाम बेफोरबायदि लायो आरो न'नि एंखुर, माइरं आरो ओंखाम जानाय खालायफोरखौनो होनाय जायो आरो सम मोनसे आलासि फैबा, बेखौनो बुथारना जाहोनाय जायो।
औ, जोंनियाबो बेबायदिनो नोंथां जोंनियावबो माने, अमाखौहाय, ओ बिदिनो गुन्दै आरो बे न'नि माइ सौनायनिफ्राय गुन्दैओंखारा नङा होमबा नोंथां! बे गन्दैजोंनो फिसिनाय जायो। आमफ्राय समावबा बिदिनो थास' रुनानै होयो आरो
ओं
स' रुनानै होयो आरो न'नि ओंखाम खालायफोरखौबो होनाय जायो आरो। आमफ्राय मोसौनोबो जोंनियाव बेबायदिनो गुन्दै होयो आरो। गुन्दैखौ लगायनानै होयो। आरो औ अमानो जोंनियावबो बेबायदिनो एंखुरजोंहाय ख्रि संनानैबो होनाय जायो आरो। आमफ्राय बोरमानोथ' ओहो नोंथां अफ्रिजोंनो गुन्दैखौ लगायनानै होयो आरो आमफ्राय मोसौनो थ' संख्रिजों दैयाव लगायनानै होयो आरो नोंथां।
उम ओं।
आमफ्राय बिनिफ्राय बोरमानो बिदिनो खान्थाल बिलाइफोर बेफोरखौ होनाय जायो आरो। जोंनियाव
उम उम
जोंहा बिदि होयो आमफ्राय दाउफोरनोबो बि दिनो एंखुर आरो बि जुखामनि दाना बेफोरखौ होयो आरो।
ओं ओं।
ओमफ्रायो औ बेखिनियानो। हांसोनोबो बेबायदिनो उम समावबा बिदिनो गुन्दैखौ होनोयो आ
उम हांसोआ फिजानाय दं नामा?
औ नोंगौ नोंथां।
उम। फिनाय माने बुरजा फिसिनानै फाननायनि खालामखायोना?
औ नोंगौ नोंथां बेबायदिनो। आरो बिदिनो माने दाउफोरनियाथ' आरो ओ बिदैफोरबो मोनो नालाय हांसोनिया बिखौ दाउ दाउनिखौ माने न'आवनो जानाय जायो। समाव मानसिफोर बिबा फाननाय जायो आरो आमफ्राय आरो हांसोनिखौ बेबायदिनो फाननो हरो आरो। ओमफ्राय मोसौनियाबो बेबायदिनो गाइखेरखौ गामियावनो फानो औ
मोसौआ दा माबेसे दङ?
मोसौआ दायो माब्रै दङ नोंथां।
उम गाय दं?
औ नोंगौ नोंथां।
गाया माबैसे?
गाया मानै दङ।
उम मोजां।
औ। आमफ्राय बिनिफ्राय नोंथां आरोबाव बुंबावनो हागोन नामा बिनि सायावनो?
मानि सायाव?
बे ओ जिउ बे दाउ अमा फिसनानै जिउ खुंनायनि सायाव नोंथाङा बेनि याव मा बुंनो सानो माने ओ बिनि ओ बिदि फिनानै जिउ खांनाया माने बिसिबां मोजां होननानै सानो नोंथाङा?
बिखौ मावनो हायोब्लाथ' माने साख्रिनिफ्रायबो साबसिन आरो माने न'आव थानानैनो फोथारनांगौ आरो माने बे खौ नों दाउनि फाराम खालामना अमानि फाराम खामनो नों बेबायदि खालामबाथ' बिराद मोजां आरो न'खर दानायाव। ने जोंना दानिया बयबो कम्पानि कम्पानि थाङो ना। बिराद खस्थ' ओजोंबा गोजाननि हाजोखौ मोजां नुयो होननाय बायदि। ओ न'आव थानानैनो बैफोरबायदि बिजनेसखौ खालामबा बिराद मोजां आरो। बयबोथ' खालामजोब बुनो हायाना दा जाय ओं बिफोर मालाय बिराद मुलामा आरो मोजां। न'खर दानाय खौ नुनो मोन्दों आरो‌। जोंनिया जिखिनि एसे एनैल' लानाय जायो आरो माने जानाय आन्था माफा मानै फाननाय आन्था बेफोर बायदिल' आनो मोजां फाराम खुलियाखै आरो दासिमबो।
औ आरो बिदि खा फारामारि खुलिनो थाखायबाबो ओ गुवार मोजां जायगा नांगौ नङा होमबा नोंथां?
दा जायगाखौ नायग्रोनांसिगोन आरो न' लुग्रोनांसिगोन।
औ खालामनो हायोबाथ' जोबोर मोजां नाथाय ओ जेब्ला फिसा थायो बे टाइमाव माने एसे जोथोना बांसिन नांगौ जायो आरो अखा बांखानि समफोराव ओमफाय ओरैनो बिसोरो जेब्ला मोनलाङो अब्लाथ' न'नि मानसिखौ बिसोर सिनाय बायदियानो जाखायो नङा होमबा नोंथां?
थ बेबायदिनो आरो
उम लानो हाबाथ' बिराद मोजां आरो बेफोरबायदि खुलिनो हाबाथ'। आइडिया खनसेल' मोननांगौ माने होनबानो जालांबाय थायो आरो माने।
औ नंगौ नोंथां आरो न'आव जानो था थाखायबो ओ बिदिनो मोनब्रबनाय जाया आलासि दुमसि फैबाबो। आरो माब्लाबाफोर समाव एसे फैसा थाखानि सर्ट जाबाबो ओ बेयावबोथ' माने औ दाउफोरखौ माने फानब्रबनानै एसे एनै आखाइ खरसाखौ दिहुननो हायो नङा होमबा नों
उम उम दा नोंथांमोनथिं माबाफोर मा मा फार्म खुुलिनाय खोनादों?
जोंनियावथ' नोंथां जोंनियाव माने मोसौनिबो दङ आरो माने बिदिनो जार्सि मोसौनि फियो ओमफ्राय बेनिफ्राय गाइखेर साप्लाय हरो आरो नोंथां माने जोंनियावहाय गाइखेरनि मोनसे ओ बिदिनो गायखेरजों बानायनाय बुस्थुफोरनि मोनसे फेक्टरि दं नालाय ओमफ्राय बेयावहाय ओ गाइखेर हरो आरो। बिदिनो जारसि मोसौनि फार्म बानायनाय दङ आरो ओ दाउनि दङ दाउ बयलारनि दङ आरो लकेल दाउनि नोङा आमफ्राय दाउ बयलारजों लोगोसे ओमफ्राय बिदिनो अमानिबो दङ आरो। अमानिखौबो नुनो मोनो आरो।
उम
ओमफ्रायो बेखिनियानो दायोथ' अमा आरो दाउ खौनो बांसिन नुनो मोनो औ दाउ ओरैनो जोंनि न'आव फिनाय लकेल दाउफोरनि फ्राय दाउ ब्रयलारनिया एसे आलदा जायोना नों थां नोंथांमोननिथिंजायबो दाउ ब्रयलार फिनाय नुनो मोनो नामा?
बिराद दुब्लियाव माने न' बिराद गोलाव गोलाव खालामनानै खालाम माबा फार्म खालामनाय नुबाय आरो दाना बांसिनानो गामि गामि।
औ बिसोरो आरो माने ओ थाबैनो थबनो देरोबो नङा होम बा नोंथां बेनिखायनो बेखौ बांसिन खालामनायखौ नुनो मोनो आरो औ जोंनियावबो बेबायदिनो आरो बिदिनो सोरहाबा सोरहाबा एसे एनै माने फारौ फोरखौबो न'आव फियो आरो फारौआबो माने ओ बिदिनो जोंनियाथ' बर'फोरनिया फुजा होनाय मानायाव फारौ गोरलैफोरखौ जोबोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो माने गामियावहाय माखासे सुबुंफोरनियाव जोंनियाव फारौ फिनायखौबो नुनो मोनो आरो।
उम उम
ओमफ्राय बिदिनो फारौआथ' आरो जोबोद दाम लायो।।
जरासेयावबा बेसे दा?
दायोथ' फुजा बिदिनो फुजा फाथालनि सम फैबाथ' बुरजायानो थाङो रोजासे गाहाम थांनो नागिरो। औ नोंगौ नोंथां जोंनियावथ' बेबायदियानो जायो आरो समाव नागिरलायनानै मोन लायि जायोना।
बेखौ बर'आनो फियो नामा फारौखौ?
औ नोंथां जोंनियाव बर'फोरानो फियो माने बर'फोरनि न'आवनो न'निफ्रायनो लानो हायो आरो ज जोङो ने जोंनि गामियावहाय बिदिनो बर'फोरनि न'खरावनो दङ आरो। आरो दाउफोराबो बिद दिनो गामियाव माने बयनिबो न'खरावहाय ओ एसे एनै दाउ ओमफ्राय अमा अमायाथ' बयनियावबो नुनो खायो बांसिनानो आरो मोसौ औ मोसौ दाउ हांसो ओ बेखौ माने जोंनि गामियावहाय बयनिबो न'खरावनो नुनाय जायो आरो। ओ समावबा माने दिनै जोंहानियाव आलासि फैनायाव ओ जोंनियावहाय दाउआ बुथार जाथाव गैयाबा बे खाथिनि न'खरसेनियाव लायनाय बेबायदि जायो आरो जोंनियाव
बे न'खरसे लायनायखौ फाला बदल ना बायनानै?
बायनानै लायो आरो नोंथां।
उम माने न' गुदियाव मोनब्रबनाय जाबाय।
औ माने गामियाव बयहाबो बिदि एसे एनैबाब बो ओ दंजोबो आरो नोंथांमोननियावबो बेबायदि दं नामा नोंथां?
औ दङ दंनाया खिन्थु जोंनाव फारौखौ फिनायखौ बांद्राय नुवा आरो मान नुब नुखाथारलानो। दायनो फारौ बायनोबा बिराद दिगदार जायो जोंनिया टाउन बिराद नागिरनांगौ जायो। हारसाफोरखौ फिनाय नुयो खोनायो आरो जिु जोंनि बर'फोरना बिदि फिनाय खोनाफेरा नुफेरा।
अ औ गोबां गामिफोरावनो बिदिब बर'फोरनियाव बारा नुनो मोना ना फारौखौ माने बिदिनो गुबुन जातिफोरनियाव बांसिन नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंनियाव एसे दङ आरो दंनाया बि दि फारौ फिनायबो।
उम
औ।
मोजाङानो बेबो।
औ नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियाव दोनथ' जाासि
औ औ दे दोनथ'नोसै दे।
गोजोन्थों नोंथां।
औ दे।